खोना दोंना नोंथां नोंथाङा मा खालामदों
अ आंथ' जिरायनानै दङ
औ नोंथाङा आंबो ओरैनो दङ सम दङब्ला नोंथां दसे रायज्लायनोसै
औ औ दे रायज्लायनोसै
नोंथाङा मा आयदानि सायाव मोनथिनो लुगैदों
अ आंथ' आसामनि बागै आसामाव जिहेथु दैबाना जाबाय थायो नङा ब्ला औ आसामनि दैबानानि बाग गै एसे रायज्लायनो लुबैदों मोनथिनो लुबैदों
औ दे अब्ला आं जा आं आंनि फारसेनिफ्राय जा मोन थिगौ आं नोंथांनि नोंथांनि सिगाङाव फोरमायगोन आरो नों थाङाबो नोंथांनि फारसेनिफ्राय जा मोनथिगौ आसामाव जानाय दैबानानि औ दैबानानि सोमोन्दै मारै जायो मानि फ्राय जायो बे फोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो जा मोन थिगौ बुंनानै फोरमायलायबानो जाबाय
औ औ दे अब्ला जागायलायदो औ औ नों औ जागायदो
अब्लाथ' गासैबो मिथिखायो नोंथाङाबोथ' मि
औ औ औ मिथिखायो
औ औ दै बानाया मोनसे मिथिंगायारि खैफोद होननानै हमना लानाय जायो आरो जों दैबानाखौ औ औ जेहेथु मिथिंगानिफ्राय फ्रायनो जानाय बेयो मोनसे
औ औ नोंथांमोननि जायगायाव दैबाना जायो नामा बा
औ जायो बै दैज्लां बोथोराव बांसिन दैबाना जायो जिहेथु भारत हादरनि मादावथ' थ जोंनि बे आसाम आसामावनो गोब दैबाना जानाय औ औ
आं नुनो बो मोनो आरो खोनानो
बांसिन भारतनि औ भारत हादरनि आसामावनो बांसिन दैबाना जानाय खौ नुनो मोनो बुंनो थांब्लाथ'
दाथ' ओं
बांसिनै दैज्लांआवनो जायो होनना बुंनाय जायो मानो होनब्ला दैज्लां बोथोरावथ' गोबां अखा हानाय जायो बेनि अनगायैबोथ' औ औ औ बेनि अनगायै बेथ' गोबां उम जिहेथु दुंथायनि थाखाय जायो
औ दुंथायनि थाखायबो जायो औ अखा
औ जेब्ला अखा हायो बे अखानि बिबाङाथ' जेब्ला औ हायोब्ला थ' बिबाङाथ' बांसिन जाखागोनानो आरो बेनि अनगायैबो जा हाजोनि फ्राय ओंखारबोयो दै बायदि हाजोनिफ्राय गोलैबोयो ना उसिफावबोयो औ औ अब्ला बे उसिफावनाय दैमा दैब' फोरा जेब्ला दै औ दैया
दैया बोहैबोनानै गिदिर जायो आरो दैया औ बाना जायो
लोमसावनाय उसिफावनाय लोम
हाजोनिफ्राय बोहै बोनानै जोंनि दा बे हायेन जायगायाव बोहैबोनानै बाना खालामो औ
फैयो औ बेखौ माने दैबाना होननाय बेफोरबायदिखौ माने दैबाना होननानै बुंनाय जायो अनगायैबो बुहुम नाङै दुंथायनि जाव माने बर बरफ गलि नांगौ औ आरो बांग्रिं मावनायनि जाहोनावबो जोङो दैबाना जायो होननानै साननाय
औ दै दैबाना जायो औ दा अब्लाथ' दैबानानिफ्राय रैखा मोननो थाखायथ' अब्ला बिदिब्ला नोंथाङाबो मिथिखासिगौ
औ औ दैबानानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय माने जोङो गिबियावनो बिफां लाइ फां खौ गोबां गायग्रोनो नांगौ मानो होनब्ला जोंना औ बिफां लाइफां गायनाया खम औ औ फांसे बिफां बुंनो थांबा थ' जोङो फांसे बिफां दानफायनायनि सिगां फांबा बिफां गाय ग्रो नांगौ मानो होनब्ला ओ हा खुरानाया आसाम दै दैबाना जानायनि लोगो लोगोनो औ हा खुरखानाया जाखायो आ फ्राय बेनि उनाव जेब्ला नोखि जों बिफां लाइ बिफां गायगोन अब्ला बे बिफां लाइफां गायनायनि गेजेरजों बे बिफांनि रोदाया बे हाखौ हमथानानै दैबाना जानायाव खानायनिफ्राय माने रैखा खालामो
खोनादोंना औ खोनादों खोनादों दा बिदि ब्ला बिफां लाइफां दानफैनायखौ खम खालामनांसिगौ औ
गिबियावनो माने दैबानाखौ होबथानो थाखाय जेसेबां हायो बेसेबांनो बिफां गायग्रोनो नांगौ
औ औ दै दैबाना जानाय समाव बहुत खै खैफोद जायो आरोना आबाद आबाद एिफोरा खहा जायो ओं बिफां लाइफां न' बां ओ न' फ्रा बायो ओ हा खुरखायो
गोनां जायो हा खुरखायो औ औ बेनि अनगायैबो माने दैबानाया जेरै बान्दो बानला गास सेैबो जिरादफोरखौनो बोहैनानै लांजोबो आरो खैफोद गोनां खालामो होननानै
खैफोद गोनां खालामो औ दा बेफोरनिफ्राय राहा मोननो थाखाय औ सरखाराबो एसे अनसुं थाय होयो आरो ना
औ औ औ जेरै रिलिफ सिबिथाय खालामना होनाय जायो माने जायखिजाया ओनसोलावनो बा जोंनि बे आसामाव नो दैबाना जायोब्ला माने बिसोरो मोनसे अनसुंथाइ होनाय जायो आरो बिदिनो थानो थाखाय ओ रिलिफ बानायना होनाय जायो रिलिफ केम्प जाय खौ बुङो आरो बिनि अनगायैबो जाग्रा आदार लोंनाय दै आरो गानग्रा जोमग्रा आरो जेसेबांखिनि ओ बेरामनि थाखाय औ औ नांगौ मुवा जानाय बिदिनो गोबां दैबाना जानायावथ' गोबां गाज्रि मुवाफोरा गोजावफानानै फैयो आरो बेजों लोगोसे दैयाबो गाज्रि जायो बेनि जाहोनाव औ औ बेनि जाहोनाव सुबुं फोरा गोबां बेराम आजार सोमजिनो हागौ औ
बेखायनो बेफोरनि फाहामथायनि थाखाय एसे होनाय जायो आरोना औ
दैबाना जानायाव बांसिनानो ओ बेराम आजाराव माननाय बिगुरनि बेराम औ बेफोर बांसिनानो सुबुं माहारिनाव जानायखौ नुनो मो मोनो
औ दा बेफोरनि थाखाय जानाय आरो फुननाय
औ औ औ सरखारा माने अनसुंथाइ होफैखायो बेफोरनि थाखाय दैबाना जाजानाय सुबुंफोरनो औ औ गावजों गावबो हेफाजाब होलाय लायनांगौ
दाथ' बुंनो थाङोब्ला आसामा एसे से ओ हायेन एरिया नालाय
औ हायेन ओनसोल औ औ औ औ औ औ हायेन ओनसोलखाय बेयाव समान औ औ बेवहाय समान ओनसोलाव जिहेथु हाजो हाजो ओनसोल होनना बुङोब्ला हाजो ओनसोला गोजौ गोजौनिफ्राय माने गाहायाव दैया गोग्लै
औ दैया गोग्लैफैनानै जमा जायो आरो बुंनो थाङोब्लाथ' आसामाव जिहेतु ओ दैमा दंग' बिलोफ्रा गोबां नालाय
औ औ मानो होनना बुङोब्ला आरो आसामनि गेजेरावनो माने बुरलुं बोथोर लैथो मा जायखौ बुङो बेबो बोहैलाङोना बेनि जाउनावबो ओ जेसेबांखिनि दैमा दैसा दोङो बेफोरनि दैया गासैबो बो लांनानै बुरलुंबुथुर
अ दाथ' आरो औ बुंनो थाङोब्ला माने आसामनिनो गुवाहाट थि ओनसोलाव बांसिन दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरोना औ औ
बोसोरफ्रोमबो औ बे ओनसोलाव माने बे ओनसोला
बांसिन
बे ओनसोला सहर ओनसोल औ जौगानाय सहर ओनसोल बेवहाय बेवहाय फारफ्रोमथिं बो फारफ्रोमथिंनि बिथिं थिंनिफ्राय नायोब्ला बेयो माने मोनसे ए जौगानाय ओनसोल आसामनि बे गुवाहाटिया बेवहाय ओ गोजौ गोजौ गोजौ गोजौ न' लुनाय दखान बायदि होनाय दै थांनो थाखाय लामा गैयै नाला गैयै औ जा एसे नाला दं बे बेफोरखौ माने नों आं गासैबो सुबुंफोरानो गाज्रि खालामना ला नाय जायो बेवहाय गासै गाज्रि मुवा बेसाद गारनाय जायो नालाफोरखौ होथेना लानाय जायो बेनि थाखाय माने दैया थांनो हाया जायो
दा बिदिनो आरो बेराफारसेथिं मोजां बेराफारसेथिं गाज्रि जायो औ दा आसामनियावथ' आरो दै बानायाथ' बांसिन जाखायो
औ औ औ
हेफाजाब होलायनांसि गोन आरो गाव
औ औ गावजों गावनो हेफाजाब होलायनांगोन बे दैबाना जानायाव सुबुंफोरनि औ
औ बेखौ होबथानो थाखायबो बान्दो एरि थेनाय जायो आरोना जाहाथे
औ औ रायजोयैनो गासैबो सुबुंफोरानो औ औ औ जेबो खहा दा जाथों साननानै औ औ औ बान्दो थेनाय जायो आरो बेवहाय रायजो राजा जा सुबुं माहारिनिल' खहा जाया बेवहाय गासै जिब ज जुनार दाउमा दाउसा मोसौ मोसा गासैनिबो खहा जायो औ औ आबहावानिबो खहा जायो जायगानिबो मिथिंगानिबो
दा ओम दै बानायाथ' आरो मिथिंगानिबो मोनसे बाहागो गो जाहैबाय नालाय मिथिंगानि मिथिंगायारि खैफोद औ बोथोरजों लोगोसे जाखायो औ दा अब्ला बेथ' जाखायो होननानै मिथिखानाय औ मिथिखायो नालाय जों बयबो
बेखायनो सुबुंफोरा एसे सांग्रां जाखानाया मोजां आरो जाहाथे इयुनाव औ जाहाथे इयुनाव गेदेर गेदेर खैफोदाव गोग्लैना औ जेबो सुबुं माहारिनि जेबो दा खहा जाथों जेबो खैफोदाव दा गोग्लैथों बेफोरखौ साननानै
औ उम
नोंथांमोननिथिंजाय दैबाना जाफेरबाय ना
अ जोंनियावथ' एसे हाजो ओनसोलावनो नालाय नआ जोंनिया माने बांद्राय बि बिदि दैबाना जानायखौ आं नुनो मोनाखै आरो
औ औ अब्लाबो नोंथाङा बिदि दैबाना जानाय ओनसोलाव थांफेरबायना जेब्ला दैबाना
ओनसोलावथ' औ थांफेरबाय औ गोबां खस्थ' जायो सुबुंफोरनि जिउ खुंनाया बे समाव
जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै थानाय गाननाय जोमनाय औ गासैबो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जों जेरैथिंबो माने खहा जा खौ नुनो मोननाय जायो
औ औ आरो बांसिन बिदिनो बहुद हायेन एरियायाव दैबाना जायो आरोना आसा
औ औ औ
औ दाथ' नोंनिफ्रायबो मिथिनो मोनबाय आंनिफ्रायबो बो नोंथाङा मिथिनो मोनबाय जानांगौ एसे एनै
औ औ आंथ' जा मिथिगौ बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमाय
औ औ दाथ' माने औ नोंथां ओ दैबानाखौथ' जागोन जागोन होननानै मिथिखानायनि आगोलावनो एसे एसे एनै माबाफोर जगार खालाम खानानै लानाय जायो नङा होमबा
औ औ
ओरैबायदि सांग्रां जानानै थायो आरो औ औ न'फोरखौ एसे औ गोजौ लुनानै
औ औ गोजौ खालामनानै बैसबां औ लुना लानाय जायो औ औ जाहाथे जेबो खैफोद जाया थानाय
खैफोद जाया औ उम दा बेफोरखौथ' बांसिन औ बैसां न' लुनानै थानायखौथ' कार्बि आंलं बायदि ओनसोल फोराव नुनो मोनो आरो ना औ बिदिनो आरो जाहाथे बिसोरो ओ रैखा मोनथों बिदि आरो नोंथांना ओ न न'आव एबा गामियाव दैबाना जायोब्ला बहुद खस्थ' जायो नङा होमब्ला
औ औ नंगौ जायो सुबुंफोरा जों जोबोर खस्थ' मोनो जानाय लोंनायावबो जोबोर खस्थ' जायो मानो होनब्ला बिसोरो दैबानानि गेजेरजोंनो साननै सानथाम ओंखाम जेबो ओंखाम दै जेबो मोनजाया मोनलोङा लासे थानो गोनांबो जायो औ औ थानाय जानाय लों बिसोरनि जिउआनो माने खैफोद गोनांखा जेबो आखाइयाव गैयि होननानैबो सानना लाजायो माने बिसोरनि आरो दै बानायाथ' दसेनो ओ गेदेरबो फैयो दसेनो फिसाबो फैयो औ औ बुंनो हाया रावबो
दे बिदिब्ला नोंथां दैबानाखौथ' जा जायो नालाय
औ औ जाखाबाय थायो बेखौ बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय एसे सांग्राङै थालायबानो जाबाय औ औ दे अब्ला आंनिफ्राय जा मोनथिगौ आं बेखौ फोरमायनाय जाबाय दे अब्ला समाबो जाबाय औ औ उनाव लोगो मोनफिन
दे लोगो मोनलायसिगोन होनबा अ गोजोननाय थाबाय औ